हेलौ हेलौ
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों बुंनो हागोन औ
थ अमा बेदरनि सोमोन्दै आं फंनैसो फोरमायग्रोनोसै आरोना
औ जायो
थ अमा बेदर बुङोब्ला जोङो बरनि मोनसे ट्रेडिसनेल बेदर होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो ना
औ
अ थ बेयाव जोङो अमा बेदरखौ जोंनि नखरफोराव ओ आलासिफोर फैयोब्ला जों जेब्लाबो सानखांथियाव अमा बेदरखौ सानग्रोखायो आरो अमा बेदर लायनानै फैनांसिगोन आलासि फैगोन अमा बेदर जाहो हराबोला माइ लासिं सिं जागोन बेबायदि बिदि आरो ना। थ जोंनि जोंनि मोनसे मोनसे जोंनि हनमानदोंबो रिलेसनसिप बानायनानै दोननाय बायदि जाहैबाय आरो दायो। जेनेबा सोरबा आलासि फैबोला जों अमा बेदर जाबो हरनो हायाबा जोङो माने लाइसिं सिं जागोन बुंगोनदां बुंगोनदां आं बेबायदि जाहैसिगोन आरो थबिनिखाय जोंनि जोंनियाव जेब्लायबो सानखांथियाव अमा बेदर हायो बरदिनब्लाबो अमा बेदर बैसागुब्लाबो अमा बेदर ओ बियाफोरबाबो अमा बेदर सोरनिबा हाबा जादोंब्लाबो अमा बेदर बा युथफोरा बा सोरबा महिलाफोरा खामानि मावखांनायनि उनाव माबा मोनसे ओंखाम जानाय समावबाबो अमा बेदर अमा बेदरानो जोंनि मोनसे ट्रेडिसन जाहैबाय आरो, आरो बेयाव मोनसे जोङो हनमानबो नुयो अर आरो अमा बेदरा ओरैबायदि टेस्टि बेयाव नोङो मोननै रोखोमनिनो मोननो हायो आरो जेनेबा सोरबा अमा जादों नाथाय बियो मेजेम जानो हाया बिनि थाखायबो अपसन दोङो मेजेमबो मोनजागोन मोदोमबो मोनजागोन आरो माने मेजेम जानो हायिया मोदोमबो जानोहागोन बिदि अफसन दङ अमा बेदरा बिनिथाय जोङो अमा बेदेरखौजोङो आरामसे जानो हायो आरो माने अमा बेदरखौ मोननै थाम मडेलावबो जों संना जानो हायो जोङो गोरानबो बानायनानै जानो हायो एवनानै आरो मैगंजोंबो जों संना जानो हायो आरो जोङो बइलफोरबाबो खालामनानै जानो हायो आरो आलाग आलाग मडेलाव जों संनो हायो थ आङो ओ आंनि बे अमा बेदरखौ ओ ससे बुंनानै आङो नोंथांखौ सोंनो सानबाय नोंथाङा अमा बेदरनि बागै आरो माबाफोर बुंनो दङब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन।
जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन ना माने अमा बेदरनि बादै माने अमा बेदरा माने जोंनि मोनसे बर'फोरनि हारिनि माने सिनाय मोनजानाय मोनसे जाग्रा मुवा आर ना। जेरै नोंथां बुंनांदोंमोन ना माने आलासिफोर फैबा नङाबा सोरबाफोर लोगोफोर फैबा माने जोंङो अमा बेदर माने जोङो खाम संना जाहोनो माने गोनांथार आरो ना। माने जोंनि मानसि फोर माने बर'हारिफोरा अमा बेदरखौ माने बहुत जोबोद मोजां मोनो माने जेरै ओमफफ्राय नोंथाङा बुंलांदोंमोन ना जेरै माने जोंनि अमा बेदर गैयाबानो माने जोंनि जानाय माबा आद माबाफोरा माने जाफुङो आरो ना माने आलादा जायो अमा बेदर गैयाबा जेरै नोंथाङा बुं दोंमोन ना माने जेनेबा जेरै बैसागुफोर जायो‌। माबाफोर प्रग्रामफोर जाबा माने जोंनि थाखाय नांथारगौ आरो ना बे मोनसे थार खोथा उम। नङाबा एब्ला महाबाफोर माने हाबाफोर जाबा बहाबाफोर खामानि मावखांनानै माने जिरायनाय समाव ओंखाम जानाय समाव माने जोङो अमा जानो माने लु गैयो आरोना औ बे माने जाबाय माने जोंनि जानायनि थाखाय आं माने बुंनो सानदों बे जोंनि माने रां आरजिनायनि थाखायबो अमाया मोनसे लामा आरो न जोंफोरो औ जों अमा फिसिनानै जोङो माने रांबो आरजिनो हायो। जोङो माने अमाखौ फिसिनानै जोङो अमाफोरखौ फानहरनानै जोङो रां आरजिनो हायो उनाव बे अमाया फिसा अमा फिसाजोंबो माने जोंफोरो अमा फिसाखौ फिसिनानैबो जोंफोरो बेखौ माने फेदेरनानै जों बेखो माने जोङो केयार खालामनानै आरोना जोङो बेखौ मोजाङै नायनानै जोङो फेदेरनानै जोङो उनावबो बे अमाखौ फाननानै जों बेफोर फिसिनो हायो। जोङो रां आरजि जों हायो आरो ना? ओमफ्राय माने दाथ' माने गासैबो माने बे अमा बेदरा जाबाय जोंफोरनि बर' हारिनि मोनसे सिनाय मोनजानाय जाग्रा मुवा। बेखौथ' माने जों रायलायबाय। माने ओमफाय जोंफोरो बे अमा बेदरखौ माने जोङो संनायफोरखौ माने बुहुद बुहुत गुबुन रोखोमजों जों जानो हायो आरो ना जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने जोंनि जानाय संनाय स्टाइलखौ एसे आं फोरमायनो सानबावदों माने जोङो माने जायफोरा जायफोरा बयल खालामनानै जानाय गो सार। ना माने जायफोरा माने थाव होना जानो गोसो गैया माने बिसोरो बयल खालामनानैबो जाजायो आरोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय जायफोरा ओमफ्राय थावजों जानो गोसो जायफोरा फ्राय खालामना जानो गोसो बिसोरो माने फ्राय खालामनानैबो जानो हायो। बांसिन फ्राय खामनानै जाबा आरो ना जोंफोर माने बुहुत गोथाव मोनो आरो ना। बर' हारिफोरा ओमफ्राय जोंफोर आरो माने जायफोरा बाहाय एसे थावबो जाया माने बयलबो खालामनो गोसो ओमफ्राय हेलदि जानो गोसोबा आरो ना बिसोरो अमा बेदर खौ माने मैगं थाइगंजों लोगोसेबो जेरैहाय बुंनो सानो मैगं थाइगं जेनेबा जेरै लाइ लाफा माने बेफोरखौबो होनानै माने हेलदि स्टाइलाव माने जोङो जानो हायो आरो।
औ औ औ।
ओमफ्राय जोंफोर बिदिनो अमा बेदरनि बेस थांनायफोरखौबो माने जोंफोरो माने दाना दानाथ' माने जेनेबा इन्टारनेटनि जुग जाबाय ना ससियेल मिडियाफोरनि जुग जाबाय। जोंफोरो बेफोर भिडिअ फोरखौ माने जोङो संनाय खुरनायफोरखौ जोङो आपलड खालामनो हायो आरो न' माने जोंफोरो माने ओ जोंफोरो खुख किंजोंनि संनाय फोरखो जोंनि बर' हारिनि संनाय जाग्रा मुवाफोरखौ माने जोङो बे अमा बेदरजों लोगोसे जोंफोर फोरमायनो हायो आरो न'
औ औ
माने जोङो मारैहै जायो बर' हारिफोरा जों फोरा मारैहै संना जायो मारै थैहै जोंफोरो माने माबायदि स्थाइलाव मा दिस खौ जोंनि फेमासफोरखौ माने जोङो फोरमायनो हायो आरो माने सिगांथ' माने गुबुन जाथ फोरा माने जाया मोन न अमा बेदर माने दाना सिगां बांसिन बर' हारि फोरा सैमोन माने दाना माने गासिबो माने गुबुन जाथिफोराबो माने जाग्रा जालांबाय आरो न अमा बेदरखौ माने सिगाङाव बिसोरो माने बिदिनो मारैबा मुगैनाय बायदि खालामोमोन दाना माने गासिबो जाजोबो आरो न'
जायो औ औ जायो नंगौ
गुबुन हारिफोराबो माने माने बुङो आरो न' माने बिदि मुगैनो गोनां गैया बे मोनसे जाग्रा मुवासो माने मोजां जाग्रा होनना उनाव मानसिफोरा सिगांथ' माने बिदिनो मुगैलाङोमोन माने बुङोमोन आरोना बिसोरो मानो मानो बिदि मा जाथि बिसोरो इसां गाहायनि जाथि अमा बेदरफोरखौबो जायोना बिदि बुङोमोन आरो न' दानाथ' खिन्थु गासिबो जाग्रा जालां बाय आं नुनो मोनो माथो माने दाना गासि बो माने दुखानफोरावबो जोंफोरो बिदिनो नुनो मोनो माथो दाना माने जोंफोरो बिदिनो अमा बेदरनि माने बेलेग सिगांथ' माने जोंफोर दुखानफोराव माने बिदि मोनामोन ना दाना माने जोंफोर दुखानफोरावबो अनलाइन डेलिभारि अर्डारफोरावबो जों नुनो मोनो माथो जोंफोरो माने जानो गोसोबा आरोना अमा बेदरखौ जोंफोर अर्डार खालामनाबाबो जानो हायो बेथ' माने खायफा खायफा माने गासै बो गामियाव थानाय जाया ना माने बेलेग गोजान गोजान जायगाफोरावबो थानाय जायो माने बिसोरो सिगां माने जानो लुगैबा माने बेदरखौ अमा बेदरखौ माने मोनजायामोन आरो न दाना खिन्थु गासै दु खानफोरावबो माने जों नुनो मोनो माने जिखौ जानो गोसो। जि माबाफोराव माने दाना थ माने बिदिनो जाबायना माने अनलाइनबो खालाम जायो अर्दार हारिबो ओंखामफोरखौ माने जाग्राफोरखौ खालामनो हायो। जोङो बे अमा बेदरखौ माने बे फ्राव मोननो हायो आरो ना। माने अमा बेदरा नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन माने जोबोद टेस्टि डिस होननाय बे मोनसे बर'नि आरोना बर'नि सिनाय मोनजानाय मोनसे बहुद माने टेस्टि डिस। जोंफोर माने बुहुद माने बर' हारिफोरा जानो मोजां मोनो आरो। न ओफ्राय नोंथाङा बुंलांदोंमोना बिदिनो माने आं आं बुंबावनोसै आलासिफोर फैबा माने जोंनि लोगोफोर फैब्ला जोंफोर संना जाहोहरो आरो न।
औ औ नंगौ।
बांसिनानो माने दाउ लसो जायोमोन न। दाउ नङाबा एबा बोरमा बेदरफोर जायोमोन दाना खिन्थु बांसिनानो बिदिनो अमा बेदरखौ माने साबसिन मोनो आरो न जानो थाखाय ओमफ्राय नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन ना माने जोंफोर जायफोरा अमा बेदराव माने बुहुत भेरायटि थायो जायफोरा मेजेम जानो गोसो गैया माने बिसोरबो मोदोमखौ जानो हायो एबा ओ एबा जायफोरा माने मोदोम जाया बिसोरो माने मेजे जेमखौ जानो हायो आरो न। अ ओमफ्राय माने संनायखौ स्टाइलखौ बुंनो सै सानदों आं माने ड्राय फ्राइबो जोंफोर खालामना जानो हायो। रानहै औ। एबा जोंफोर माने ग्रेबि टाइपनिबो आरोना संना माने बुहुद गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ औ औ। आं माने नोंथांखौ एसे सोंबावनो सानदों आरो। न माने
औ औ औ थ‌ अमा बेद रा मोनसे जोंनि ओम मोनसे जोंनि माने इन्जयमेन्टावबो जों बाहायो आरो जेनेबा पिकनिकफोराव जेनेबा पिकनिक फोराव जोङो थांबोला मोनसे इजिनेस बानायनानै जानो हायोबोला जों अमा बेदरखौनो बानायनानै जानो हायो। जेरै नाफोरबाथ' जोङो साफा खालामनाङो आरो साफा खालामनायनि उनावबा आरो बेखौ गोदाफिननांगौ ओमफ्राय आरो संनायावबो गेब्लेयो खायसे महर थाया त राननायफ्राव एसे डिस्टाब आरो अमा अमाया बाथाय नोंङो गोसो बायदि राननायाव सिन्था गैला आर रो मोदोम थख' थख' बा मेजेम थख' थख'है लानानै ओ ओ खामनो हायो इकुयेल लेबेलाव ला राननानै जानो हायो आरो पिकनिकफोर जायोबोला।
औ नोंथां औ नंगौ।
खामनोबो ओ केरि खामनोबो केरि खामना लाना थांनोबो मोजां आरोना। ओमफ्राय ओ जाय जायनो मोनो अमा बेदरखौबा संनो रोङो खिन्थु बेलेग बेलेग जेनेबा सानना नाय माने नाफोरबाला बा बोरमा बेदरफोरबाला सोरबा सोरबा बुङो आं बेखौ संनो रोङा बा मादि सङो आं रोङा सो सेरग्रोयो ना ना मा खालामग्रोयोना दायरेक सेरो बेफोरबायदि सोंनाय खोनायो आरो। किनटु अमाबा हले गासिबो रोंजोब प्रायआनो रोंजोबो आरो हुवासा
औ माने संनो थाखाय इजि जायो आरो न' अमा बेदरा औ।
ओं ओं जानायाव बो माने राननायावबो।
औ माने आंबो बुंबावनो सानदों माने अमा बेदर नि मोनसे टाइप आं बुं-बुंनो बावगारनायमोन माने जोङो अमा बेदरनि आसारखो जों बननानै दोननो हायो आरो न'। माने आसार टाइपहै माने जोंफोर आसार बनायबा माने थाब गाज्रि जायाना। माने गोबावहै जों दिननो हायो। माने जोङो जानो गोसो बा मब्लाबाफोर माने ओंखाम खुहाबाखैबा जोङो बे अमा बेदरनि आसारखो जों जानानै माने जोङो ओंखाम जानो हायो आरो उनाव। जों गोथाव मोनो जों ओंखाम खहाबो औ।
नोंगौ।
नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आं मोजां मोनबाय। जोङो बिदिबा उनाव टपिकखो बेहायनो फोजोबनाय जाबाय अमा बेदरखौ गोजोनथों।